हेल' नोंथां हेलौ औ खोनादोना नोंथां?
नोंथांखौ कल हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ बर'फोरा बोरैहाय दाउ अमा फिसिनानै बा बोरमा फिसिनानै बोरैहाय जिउ दानो हायो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
ओ अब्ला नोंथाङा सानो नामा जे जेनबा दाउ अमा फिसिनानै बोरैहाय रां आरजिनो हायो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जों मा होनो दाउ अमा फिसिनाय होनदों होननानै नोंथाङा? जों दाउ अमा फिसिनानै ओ गोबां रां खामायनो हायो लोगोसे न'खर सामलायनाय न'खरनि नांगौ जानाय मुवा बेसा बा गोबां बुंनो थाङोब्ला जोङो मा होनो न'आवनो थानानै जिहेथु आइजोफोरा न'आवनो थायो नङा होनब्ला? औ सोरखारि साख्रि लुबैयालासिनो न'आवनो थानानै जोङो दाउ-अमा फिसिनानै बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो लोगोसे गावनि नांगौ आरो न'खरनि नांगौखौ जों सुफुंनो हायो गोबां मुलाम्फा दङ जोंहा दाउ फिसिनायाव जोंहा बांद्राय बिदिनो जोंङो अमा अमा होनोब्लाबो अमाखौ जोङो जेनेबा गन्द्रायावनो दोननानै आदार लसो होनांगौ। बेखिनियानो। ओ लोगोसे जों मोसौ मोसौ फिनानै जोंहा ओ मोसौ गाय फियोब्ला जोंहा गाइखेर फाननानै लोंनांगोन लोगोसे बिनि फिसाखौ फाननानै
औ।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबादि ओ मा होनो जिब जुनारफोर दाउ अमा फिसिनानै रां खामायनो हानाय माबाफोर नुयो नामा जेनेबा आइजोफोरखौ आरो
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो सो सोंदों जोंनि साइडआवथ' ओनसोलाव जेनेबा जायफोरा नखर खुंबाय दों बिथांमोना ओ गावनि नख खौ सुंथानो थाखाय दिनै दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे जेबो मावो जेरै हाजिरा ओरै खामानि मावना हरैजायनि रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां जों जोंनि न'आवनो गोबां ओनसोलावनो जों गोबां खामानि मोनो जेरै खामानि मावनानैनो जों जेनेबा जाखायो मानसि हारिया थांना थाजासे जों खामानि मावनानैनो जानांगोन बे मुलुगाव। नङा होमबा जेरै साख्रि मावग्रायाल' खामानि मावो बे नङा हाजिरा मावग्रायाल' खामानि मावो बे नङा गासैबो मानसियानो मावनानै जाखानांगोन आरो बे मुलुगाव बेखायनो गोबां मानसियानो जोंनि ओन ओनसोलाव जेनेबा साख्रि बाख्रिखौ नेयालासिनो गोबां मानसियानो दाउ अमा फिसियो गाव गावगायनि न'खरावथ जोङो नखरफ्रोमबो जोङो अमाखौथ जों मासे नङा मासे मोनखागोन। नाथाय मोसौ बोरमाखौ मोनाबाबो खौ जों अमाखौ मोनगोन आरो। आरो आं सानो जेनेबा मोसौ बोरमाखौ फिसिनायाव एसेबां खरसा जाया होनना नै आं सानो आरो जेरै मासे अमाखौ फिसिनायाव जेरै खरसा जायो मोसौ बोरमाखौ फिसिनायाव बिनिख्रुइ एसे खम खरसा जायो होननानै आं सानो आरो। मानोना नोङो ओ मोसौखौ ओ बोरमाखौ नोङो गिबि ओ जोङो बेसोरो गांसो बा गोथां मिथिंगानि बुस्थुखौनो जायो बिसोरो नङा होमबा गोरान गोथां बिलाइखौनो बिसोरो जानानै जिउ खुङो। जेरै बोरमायावथ' खरसा जाया अखल नोङो बिलाइ बिसोरनो हाननानै होनांगोन बा बिफां बिलाइफोरखौ नों दाननानै होनांगोन मानोना बिसोरो बिलाइ जाग्रा हारि नङा होमबा सोमखोर गोथां बिलाइ जाग्रा हारि आरो नों मोसौ फिब्लाबो नोङो नोंहा न'खराव माइ आबाद मावोब्ला नोंहा जेरै जिगाब गोरान थायो बेखौबो नोङो दांग्लिनानै संख्रि साबस्रोनानै होबाबो मोसौआ बेखौ जायो नाथाय बोरमाया बोरमायाहाय जिगाब गोरानखौ जाया मानोना बिसोरो गोथां बिलाइखौ जाग्रा माने जुनतु आरो। उम उम बोरमाया नाथाय मोसौआ गोथ गोथां बिलाइखौबो जानो हागोन बियो गोरान बिलाइखौबो जानो हागोन बिया माने गाव गावनि थाखाय गसाया होनाय बेयो मोनसे गोहो दं आरो नाथाय बोरमाफो फोराथ' नों जिगाब गोरानखौ जाय ना नङा होमबा नोंथां बेखायनो बोरमाखौ फिबा मोसौखौ फिबा एसे अमा फिनायफोरनिख्रुइ एसे रां खरसा खम जायो आरो मानोना नों अमाखौ फैबाथ' नोङो गुन्दि बायथारनांगोन नोङो दाना होथारनांगोन नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो ओ गोदान जोङो गोदान मु-मुगाजों जेरै बयसा गोदोथ जोङो न'खरनि गुन्दिफोरखौनो होनानैनो फेदेरबोबाय थास' रुनानै गलाय मोनदेर खालामनानै फिबोबाय नङा होमबा? आथिखालावथ' जोङो गोबां मानसिखौ जोङो जौगानायखौ नुबोबाय जेरै अमानि दानाखौ जोङो जायखौ दखान बाजाराव मोनो बेफोरखौ लाना फैनानै जोङो अमानो आदार होना फेदेरनायखौ जों नुयो नङा होमबा नों अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय माबा बिदि बोरमा अमाफोरनि फार्मफोर दङ नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ जोंनि जायगायाव
औ औ औ औ औ
मानसियासो होबाय थानाय
औ
ओमफ्राय
औ
सिनायानोमोन। फिसि न'खरफोराबो जोंहा दाउआ थाखाथारो। बिदिनो जों बोरमा बोरमाफोरा आथिखालाव एसे खम नुनो मोनसै। बांसिन नुयो आरो जेराव जोंङो माने जोंनि औ गोदोनि बायदि फिसिब्ला आरो माने जों फार्म बानायनानै बेवहाय गोबां अमा सोनानै दोनो। लोगोसे गोरान आदारसिखौ जों बायननानै लाबो बे होनानै बेनि उनावसो दैखौ माने होन एक्सट्रायै होयो आरो गोदोनि समावथ' अफ्रि होनो जों जायखौ जुमाय संयोबानो मोननाय जायो। ओमफ्राय गुन्दैखौ नङाबा थास' होननानै बेफोरबायदि गेले नाथाय आथिखालाव जों अवाफोरफोरखौ बेबायदिखौ बानायखौ नुनो मोनला।
ओम
ओमफ्रायबायदि जों दा अमा फिसिनाय मोनदों जों रोंगौथि मा होनो आखाइनि हाबा होननानै जायखौ बेफोरखौ फाननानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो नङा होनबा। जेरैहाय जों हि दानानै फान्नो हायो। बिदिनो हौवाफ्रा औ गोदोनि गोदोनि समावथ' जोंहा हौवाफ्रा ओरैनो जिरायना थायोमोन नङा होनबा। हाल खदालनि खामानि बिदिनो औवानि आयजें बानायनानै साखाथि फाखाथिनि बानजारफोरबो बिदिनो फानहैनानै गोबां रां खामाय मोनबाय।
औ
नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो जोङो गोबां गाव गोसो थायोबा जों गोबां रां आरजिनो हायो जोङो अमा दाउ फिनानैबो आरो आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय गोबां सरखारनिफ्राय मोननाय जेरै दाउ फिसिनाय खौ जों नुयो आरो मानोना सरखारानिफ्राय जोङो दाउनि दाना बयलार दानानि दाउखौ जेनेबा सोब गासैखौबो हरखाजोबखायो। अकल नों फेदेरनानैल' हरनांगोन आरो नोङो बे फे देरनायनि मुङाव नोङो ओ मा से दाउआव नोङो त्रिस थाखा सल्लिस थाखासिम नों रां आरजिनो हायो आरो मानोना सेरसेयाव ओह पन्द्र थागा बा पन्द्र' थाखानिफ्राय बिस थाखा सिम होयो आरो मा से दावखौ माने किल' बेयाव आरो। अब्ला नोङो ओह जुदि मासे दाउआ जुदि सेरब्रै सेरथाम जादोंब्ला नोङो फन्द्र' थाखााखि मोनोबा नोङो पनस'लिस थाखाखि मोनो आरो मासे दाउआव। थिग बिदिनो नोङो दुइ हाजार तिनि हाजार बिदिनो दाउ हरगोन नोङो दाउआ देरबानो नों देर मास फिनानै नोङो दाउखौ हरनां माने बिसोरो गावसोरनो सुनानै लांगोन गावसोर जोङो थिखांनानै लांगोन आरो। बिसोर गावसोरनो होफैगोन गावसोरनो थिखांनानैबो लांनानै बिसोरो फानहैगोन आरो थिग बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बेखार मानसिफोराबो बेखौ मावनो हायो। आइ आइजोफोराबो न'आव था ग्राफोरा बेखौ मावनो हागोन आरो। मानोना नों बोसोरावनो बो माहायावनो नोङो सल्लिस हाजार पयथ्रिस हाजार खौ नों गोरलैनो रां आरजिनो हायो आरो बेफोर खम सुबिदाखौ लायोब्ला जोंनि मानसि फोराबो साग्रिद जा ओ माने रांखान्थियाव जौगागोन आरो माने दाउ, अमा फि नायाव मुलाम्फा जागोन आरो। मानोना जेरै पय त्रिस हाजार सल्लिस हाजार मोनबाथ' बे सासे साख्रिआवलानि बेथनजोंनो समान नङा होमबा?
औ।
मावबाबोथ' नोङो दिडिउटियाव थांनानै खामानि मावनानै नोङो ओ सानसे थोलो थाहै नाङो नङा होनबा। थिग बिदिनो नों न'आव थानानैनो गावनि बिमा बिफा गावनि आंगोफोरजों थाफानानैनो नोंबो रां खामायनो हायो आरो गोसोब्ला आरो मानसिया। माने रां खामायनायनि थाखाय गोरलै लामा दं। आरो मानसिया जुदि मावना जायोब्ला आरो।
औ औ गावनि बानाय लुबैनायनि सायाव
औ औ।
खौ गोसो जानाय आरो।
औ।
औ थारैनो नंगौ औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय। जोंनि बुंनांगौखौ बेखिनियावनो दोन नोसै नामा।
औ औ।